औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों अ अ खोनादों खोनादों
औ औ नोंथाङा मा खालायगासिनो दङ?
दङ दायो नै ओरैनो जिरायथ'नानै दङ
अ फुंनि जामुं जानायफोरा जाखांबायना नोंथां?
नोंथांआलाय?
औ आंबो जाखांबायमो मोन नोंथां औ
बिदिब्ला मा ओंख्रिजाखो नोंथां?
अ आं दा जोंना ओंख्रियाथ' माबा मा होनो जोगोनार सो उम दाउ बेदरसोमोन
आदसा गोथावानो होमबा
औ नोंसिनालाय?
जोंनाबो नाजों नाजों मैथासो जोंना नोंथां
अ औ खोनादों खोनादों माने नोंथांनि रायज्लायनाया एसे लेट लेटसो खोनाफै दों आरो
अ आंनाबो बेबायदिनो खोनाफैदों नोंथां नोंनिया
अ उम थेवब्लाबो एदजास्ट खानागोन ना नोंथां
औ
औ औ जागोन दा नोंथाङा ओरैनो दङ'ब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव फंनैस सावरायनि औ बिदिब्ला जोंहा जोंनि मेन आयदायाव थांनिसै
औ
औ जोंहा ओ दा मेेन आयदायानो जाहैबाय जोंना हान्था -मेलानि सायाव माने जा एसे मिनथिखो बिनि सायावनो माने फुंनैसो
ओ फोरमायलाय ओ फोरमायलायनायनिमोन आरो दा नोंथाङा हान्था मेलानि सायाव मा होनो मोन नोंथांनि मोन्दांथि बायदियै गोदोनि आरो दानि हान्था मेलानि समाव बिदि फारागथिखौ नुबोनो मोनदों आरो दानि गोनोखोआरि जुग औ माने गोनोखोआरि समाव जोंहा माबायदि ओ दावगानायखो नुदों बेफोरखौ लानानै नो माने फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ
खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां औ औ जागोन
ओ मेला बुङोब्लाथ' जोंहा गोदो माने गोबां मानो होनोब्ला गोदोनि समाव जाहैबाय जोंहा मा खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
खोनादों ना नोंथां अ गोदोनि समाव जाहैबाय जोंहा मा होनो बांसिन सम मा होनो मा बांसिन सुबुंफोरा दाबसे जायगानिफाय गुबुन दाबसे जायगासिम बांसिन मा सोरबा बायदिया आथिंजों हानथियोमोन आरो सोरबा बायदिया मोसौ गारि मैसोनि गारिजोंहाय मा हान्थियोमोन आरो बै समा समावनो जाहैबाय जोंहा मा खम बिबांनि लेखा फरायनायनि थाखाय मा माखासे मा होनो बिगियानारि आयदा बिसोरो गोदोनि समावहाय माखासे मेसिनारि हान्थिनो थाखाय नाथाय जों आथिखाल मुगायावथ' जोंहा गोबां जौगासारखौ नुनो मोनबाय
औ
हान्था मेलायाबो जौगासारनायखौ जों नुनो मोनदों आथिखाल मुगानि सुबुं माहारिया मा मा होनो गोबां गोरों गोरों जाजोब्बाय जायनि जाहोनावहाय बिसोरो हान्था मेलायावबो जौगासारनायजों जाबाय आथिखाल मुगायाव गोजौ सोलोंथाइ लानाय लोगो लोगो बिसोरो हा गोबांं मान बे मा होनो मेसिनारि आगजुफोरखौ माने दिहुननो हाबाय आरो
उम नोंगौ नोंथां
बाइक बैफोरबायदि आरो आरो अख्रां जोमग्रा होनबा जेरै हेलिकप्टार फ्लाइट बायदि बायदिफोर आरो आरो जोंहा दैजोंबो दङ गोबांनो जेरै जाहाज एरि नाव बैफोर आरो बे जोंहा मिथिनाय लामाव हानन्थाामेला जौगानाय लोगो लोगो जोंहा मा सोलोंथाइ राहायाबो गोबां जगार जादों। जायनि जाहोनाव आलरहाय। द जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थानो थाखाय मा गोरलैयै दसेनो स नि गेजेराव सहैनो थाखाय जोंहा हान्था मेलानि गोबां राहा दं जेरै बायदिदों जोंनि हादरनिफ्राय दा बे हादरावहाय फरायफैनो हानायखौ जों नुनो मोनो आथिखाल हान्थामेला जैगासार
‌उम
ज आरो जेरै बिसोरो सानसेनि गेजेरावनो सौहैनो थाखाय फ्लाइटफोरजों थांनानै गुबुन हादोर फोरावबो फरायहैनो हायो बैफोरो माने गासिबो हान्था मेला जौगासारनायनि जाहोनाव जादों आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे मा होनो बेफार फालांगि बिथिङावबो हान्था मेला जौ
उम।
बेनि समाव जोङो बेफार फालांगिनि बेलायाव हान्था हान्थामेला हान्था मेला माने बांद्राय नुनो मोनामोन जायनि जाहोनावहाय बिसोरो बेफार फालांगियावबो गोलैसोनायमोन जेरै गोदोनि समावहाय मोसौ मैसो गायदों जों माल लांनायफोरखौ जों नुनो मोनगोन आरो दा जायनि जाहोनाव आसोरो मो गोबां। माबोरफोरखौहाय मोसौ मैसो गारिफोरजोंहाय बिसोरो मा लांनो हायामोन जायनि जाहोनावहाय बिसोरो इक'नमिक्सनि बेलायावबो बा रांखान्थियारि बेलायावबो माने गोदोनि समाव गोलैसोनायमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव रांखान्थिलायावबो हान्थामेलाजों माने गोबां जौगासारनायखौ नुनो मोनबाय। जायनि जाहोनाव आथिखालावहाय सानसेनि गेजेरावनो नोङो बुंनो थाङोब्ला भारत हादरनिफ्राय गुबुन हादर। हरसिम माखासे मा होनो मुवा बेराद बेफार फालांगि। फथ हरनो थाखाय जों मा साननि गेजेरावनो गोबां बिबांनि गोबां बुरजा बुरजा मुवा बेसादफोरखौ। भारत हादरनिफ्राय गुबुन जायगासिम गोरलैयै दैथायहरनानै माने सानसेनि गेजेरावनो जों गोबां रांखान्थि आरजिनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायै जोङो भारत भारत हादराव गुबुन हादरनिफ्राय गोबां मुवा बेसाद लाबोनो थाखायबो जोंहा मा हान्थामेलानि गोनांथि जायो जायनि जाहोनाव बैफोर गोनांथिफोरखौ जों जों मा होनो गोरलैनो हथाबगोन जोंनि सुबुं माहारिया बुंनो हादों नाथाय गोदोनि समाव जोंहा मा लैथो बारनानै जोङो मुवा बेसाद। लांनो हायामोन आरो लैथो बार लैथो बारनायनि मुवा बेसादखौ जों जोंनि हादराव लाबोनो हायामोन जायनि जाहोनाव गोदोनि समावहाय माने हाना मेलानि माने जोंहा गोबां आंखालमोन आरो गोदोनि समाव जोंहा अख्रांजों बिरगा हान्थामेला गैयामोन। दैजों बिरग्रा दैजों जावग्रा हान् मेला दंमोनबाबो जोंहा गोबां फिसामोन नावफोरा। दंमोन मानो होनोब्ला बैफोर नावफोरा लैथो साजों थांनानै गोबां बुरजा बुरजा माल माथाफोरखौ मा होनो लाबोनो हायामोन जायनि जाहोनाव गोदोनि सम गोन नाथाय हाय हान्थ ग गोबां जौगासारबाय आरो बे बिदिब्ला नोंथाङा फंनैसो होनदों
उम औव औव जोंहा हान्था मेला होनबा दानि बावसो नोंथां औव नोंथां खोनादों दा नोंथाङा जोङो हान्था मेला होननाय बायदिब्ला दहाय दानि बावैसो बुंलांनाय बदिनो जोंहा गामिनि बिथिङाव ओ गोबां दावगानायखौ नुहुरदों मानो होनोबा जों गोदोनि सम समावहाय जोंहा हानथा हान्था मेला हाजायै हान्थिनो थाखाय जोंहा गोबां बां माने जेंना जेंसि मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन गोदोनि समाव जोंहा सासे अरिसाया ओ फरायसालिसिम हानथिनानै थाखायबो जोंहा मोनसे लामा
बा हानथिनो जेनेबा हान्था मेलानि जेबो माने सुबिदा गैयामोन जायनि जावनाव गोदोनि सम समाव बांसिन सुबुङानो फरायनो थाखाय खाबु मोनाखैमोन फरायनो गोसो जाब्लाबो माने ओ मा मोनो हान्था मेलानि प्रल्बिमाव माने फरायसासिम सहैनो हायाखैमोन आरो मानोना गोदोनि समावहाय जोंहा फरायसालिफोरा खाथि खाथि गैयामोन गोबां गोजान गोजान जायगायावसो माने गंफा गंनै एदि दंमोन जोंहा माने फरायसालिसिम सहैनो थाखायथ जोंङो गोदो गोदोनि समाव गारि मटर फ्लाइट बायदि हेलिकप्टार बेफोरबायदि गैयामोन जायनि उनाव गोदोनि समाव थाबायनानैनो हान्थिनानैनो बै फरायसालिसिम थां गोनां जायोमोन जेराव बिसोर बिसोरो गोबां माने जेंना जेंसिफोर लोगो मोनोमोन आरो। ओ जोंहा बबेबा बबेबा माने फरायसालियाव थांनो थाखायबो जोंहा दै दै लैथो लैथो लैथोमा बारनो गोनां जायो दा बे दै लैथो लैथो बारनो थाखाय जाहाज बा गिदिर गिदिर नावनि जुगाव दिहुनजानाय बायदि माने गैयामोन। जायनि जाउनाव बिसोरो फरायसालिसिम सहैनो हायामोन बिनि थाखायनो बिसिनि माने सोलोंथाइनि माखासे रोंगौथि गैयैनि जाउनाव दा जे थांखिनि जोंनि जे जि सम गोनोखोआरि जुगाव जोंहा माबायदि जेन'बा बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद दिहुन जादों बैफोरबायदिखौ माने बिसोरो बै समावहाय माने सोलोंथाइनि गियान गैयैनि जाउनाव बिसोरो दिहुननो हायाखैमोन आरो।
जेराव जों जायखौ बुंनो हायो जोंहा गोदोनि बे समाव ओ गोजौजों हान्थिनो थाखाय बिरखं जोङो फ्लाइट बायदि बायदि गैयामोन। आरो इदिनो जोंहा नाव मा होनो दैजों हान्थिनो थाखाय जाहाज गिदिर गिदिर गैयामोन आरो बिदिनो लामाजों हानथ थाखाय गारि मथर बाइक बायदि बायदि गैयामोन बिसोर माने गोदोनि समाव माने माने सोलोंथाइनि माखासे गियानफोर गैयैनि खारनावनो बिसोरो माने बेफोरखौ दिहुननो हायाखैमोन आरो जेराव दा जोंहा बुंनो हायो जे सोलोंथाइनि माखासे गुनफोरा ओ गोजौ गोजौ दंजोबसै बिनि थाखायनो जोंहा गोबां नुफेरै मुवा बायदिसिना बेसाद बेसादफोरा ओंखारलांनो हमगासिनो दङ आरो जोंहा रों गोरों गोरों रोंगौथि गोनां बिगियानारिफोरा गोबां मुवा बेसाद मेसिनारिफोर दिहुनदों।
बेनि बिथिङावनो गारि मथर जा ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुनसे जायगासिम दसे एसे समनि गेजेराव जो हान्थिनानै थांनो हायो आरो बे गोदोनि बायदि जोंहा ओ मा होनो गुबुन दाबसे जायगासिम